था
औ ओ गोजोन सानजौफुंनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो फ्रिनो दङ नामा?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ।
औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय ओ जेन'बा आथिखालनि मुगायावथ' जोबोर जौगानाय बे जौगानाया जाहैबाय जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय जौगादों बिदिनो जोंहा सोलोंथाइखौ माबादि सोलोंथाइ लायोब्ला जों जौगानो हायोबा माबाददि सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन सोलों थाइ होनोब्ला जों बे सोलोंथाइखौ जोङो गासैबो लानांगौ आरो ना। बिथां
ओ सोलोंथाइ मा जोंनि मोनसे गावनि लाइफ एबा न'खरफोरखौ सोलायहोनो हायो नोंथां बिदिनो जोङो थाइखौ ओ सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै लानो नाजानांगौ आरो नोंथां बिदिनो जोङो सोलों सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला जोङो ओ गोबां ओ साख्रिफोर बा माबा मोनसे खामानिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ आरो नोंथां बिदिनो जों जोंनि गेजेराव सोलोंथाइखौ जोङो गोनांथार होननानै सानो आरो नोंथां बिदिनो जोङो सोलोंथाइ लायोब्ला बा सोलोंथाइ लानानै जोङो गोबां मार्क एबा जौखोन्दो लानानै जोङो उथ्रि सारोबा जोङो समाज समाजाव एबा स्कुल कलेजफोराव जोङो बरायजानो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो आरोबाव जों बिदिनो गोबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो नाजानांगौ आरो नोंथां जाहाथे जे जोङो बे गोबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनायाव जोङो जोंनि समाजनि आरो न'खरनि आरो गावनि फारसे बेफोरखौ जोङो लानानै जोङो जौगानो हायो आरो नोंथां बिदिनो सोलों थाइखौ जोङो गोबां गोबां रोखोम रोखोमै बा गोबां सोलोंथाइ बायदिसिना सोलोंथाइ लानानै जोङो गोबां जौगानो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो बे सोलोंथाइजोंनो जोङो गोबां साख्रि साख्रिफोरखौ मोननो हानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो गेदेर सुबुंफोरनिफ्राय जोङो बा गो गेदेर गेदेर मिथिं दावथिंफोराव जेब्ला गोदोर गोदोर मानसि मानसिफोरा मिटिंफोराव बेफोरबायदि फाखन होयो बेफोरखौ जोङो गोसो होनानै खोनासंनानै जोङो बे सोलोंथाइखौ लानो नांगौ आरो नोंथां बिदिनो जोङो गेदेर मानसिफोरनिफ्राय जोङो मिथियैफोरखौ मिथियो बुजियैफोरखौ जोङो बुजिनानै लानो हानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो सोलोंनानै बा सोलोंथाइ लानांगौ जायो आरो नोंथां बिदिनो
मावनांगौ
नोंथाङाबो सोलों थायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आयदा जायखौ जों उन्दै समनि फ्रायनो बा उन्दै बैसो बा बोसोर बा स्नि बोसोर बैफोर समनिफ्रायनो जों सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ जायो जेरैहाय जोंहा सोलोंथाइ लानाया जोंनि ओरैबायदि मोनसे मोजां लामा जेरै जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावबो थांनो हाया सोलोंथाइ नङाब्ला गासै जोंबो थगायजागोन सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावबो उन जानानै थानांगोन बा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों लामा सामा जेरावबो आनन्दायनानै थांनांगोन आरो बेबायदि सानना लाजायो आथिखालनि मुगाया सोलोंथाइजोंनो सोलिनाय जाना जानानै फैबाय जेरैहाय जों दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों बै जायगाखौ मिथिनो थाखाय जों सोलोंथाइ लानाय बा जोंनि गुबै राव बा गुबै राय्लायनाय इंलिस बा हिन्दी बेफोरखौ जों सोलोंथाइनिफ्रायसो सोलोंनो हायो बेफोरखौ जों गुबुन जायगायाव माबा रायज्लायहनांगौ जायो आरो बिदिनो दानि आथिखालनि मुगायावथ' सरकाराबो जोंनो सोलोंथाइ लानायाव जोबोद हेफाजाब होदों जेरैहाय जोंहा एल पि स्कुलफोराव स्कुलावबो रावबो सोलोंथाइ लानायाव सोरखारा जोंनो गोबां मदद खालामदों जेरै जा जानाय जामुंबो होयो बायदि गाननाय द्रेस बा लेखा बिलाइ बैफोरबायदि खाबुखौबो जोंनो सोरखारा होदों आरोबाव बे एल पि स्कुलाव जों से थाखो बा गिबि बिथोरनिफ्राय जों बा थाखोसिम फरायो बे एल पि स्कुल आावबो बिदिनो जोंहा सोरखारनिफ्राय मदद मोननानैसो जों सोलोंथाइखौायो आरो बेनि अनगायैबो जों सोलोंथाइखौ सोरखारा गोबां बिथिङावनो हेफाजाब होदों जेरैहाय जोंनो थाखो द द'निफ्राय जि सिम जोंनो गासै जेरै नांगौ बा टिउसननि फिस बा ज आथिखालावथ' ओ बिजाबनिबो जेबो आंखाल गैला गोदोथ' जों बिजाब बायनानै बा ओ बिदिनो गोबां साइकेल बायनानै बिदिनो फरायसालियाव थाङोमोन सोलोंथाइ लायोमोन नाथाय आ मुगायाव सोरखारा जोंनो ओरैबादि हेफाजाब होदों जाहाथे फरायसाफ्राल' ओ मोजां जायो बा फरायसाफोराल' सोलोंथाइ लानानै ओ गावनि मुं बा गावनि हादोरखौ मोजां ओ जौगानायनि लामायाव लांनो हायो
औ औ औ नोंथां
इसे खम नुनो मोनोमोन आरो बिसोरनि सोलोंथाइ लानायाव जेरैहाय बिसोर सोलोंथाइ लादोंमोनब्लाबो बिसोरो ओ जोंनि बर' रावजों सोलोंथाइ लानायखौ जों ओ नुनो मोनामोन आरो नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंनि ओ बिमा राव बा बर' रावजोंनो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोर बा जोंनि ओ जे लाइमोनफोरखौ ओ बर' रावजों फरायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय गोदोनि ओ दिनाव बेबादि नङामोन जेरै ओ गोदो आबै आबौमोनहा फरायदोंमोनब्लाबो बिसोरो ओ गुबुन राव जेरै बां ला रावजों बा ओ सोलोंथाइ लादोंमोन होननानै जों मोनथियो मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि ओ सोरबा आबै बा आबौखौ जोङो नोंथांमोना सोलोंथाइ लादोंना लायाखै होननानै सोङोब्लाथाय बिसोर खालि बुङोमोन जे जों सोलोंथाइ लादोंमोन आरो जों असमिया रावजों ओ बा बांला रावजों सोलोंथाइ लादोंमोन बेबादि बुंनायखौ जों मोनथियोबा खोनायो आरो ओम बिदिनो ओ गोदो ओ आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनामोन आरो गोदो सानना लायोमोन बा खाना फोथायनाय दङमोन आइजो सोलों ओ सोलोंथाइया समाजनि था गोनांथि नङा बा आइजो सोलोंथाइ लानाया मोजां नङा बेबादि साननाय दङमोन आरो गोदो नाथाय आथिखालनि मुगायाव हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा गासैबो समान समान आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ लानो हायो बा सोलोंथाइ लानाया गोनांथार होननानै सोरखार रा जोंनो ओ आरो आथिखालनि मुगायाव जेरैहाय जौगानायजों लोगोसे आथिखालनि मुगायाव ओ हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा समान समान फरायनानै गोबां बिथिङाव ओ साख्रि मावनो हादों सोरबा फोरोंगिरि जादों बिदिनो सोरबा दिफेन्स लाइनाव थांदों आरो सोरबा बिदिनो गुबुन गुबुन ओ बि बिथिङाव साख्रि मावनानै सोलिगासिनो दङ बा न'खर खौ सालायगासिनो दङ आरो बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ जों साख्रिनि थाखायल' लानाय नङा सोलोंथाया जोंनि थाखाय ओरैबायादि मोनसे मोजां थांखि जेरैहाय गंसे न'खराव बा गंसे ओ न'खरखौ खुंलांनो थाखाय जोङो एसेबाबो सोलोंथाइ गोनां आइजोनि गोनांथार जायो आरो जेरैहाय सोलोंथाइ थानाय आइजोनि न'खरा ओरै बायादि गोजों जायो मानो होन्ना बुङोब्ला सोलोंथाइखौ लायोब्लाथ' जों गियाननि गियानखौ लानाय होननानै जों गासै बिदिनो बे आइजोआ बियो एसेबाबो सोलोंथाइ लानायब्ला बेनि न'खरा ओरैबायदि मोजां जायो जे गासैबो बिथिङावनो बिसोर बुजिनो ओ मावनाय दांनाय गासैखौबो मोनथिखानाय जाहोयो आरो मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ लानाय समावनो ओ फोरोंगिरिफोरा बा फोरोंगुरुफोरा ओ गोबां थुलुंगा होखायो बा गोबां मोजां मोजां आयदानि सायाव फोरोंखायो बेफोरखौनो बुजिनानै सा-सासे आइजोआ गावनि न'खरखौ मोजां सालायलांनो थाखाय एसेबाबो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो बिदिनो सोलों थायजों जोंनि ओ सनाय हनाय बुजिनाय गासैबो मो जांनि लामायाव फैयो बेखौ जों मिथियो आरो ओ ओ जोंना रायज्लायनाय समाबो एसेनोसै नोंथां ओ नोंथांजों आङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांखौ आरोबाव आङो इयुनाव खनसे लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों नोंथांनिसिम
गोजोनथों नोंथां